औ खोनादोंना रावखौ मोजाङैनो?
औ औ नोंथां खोनादों दे।
अ आदसा आदसा होमबा दा जोङो मागो दमासिनि सायावनो रायलायनोसै नामा
औ जागोन दे नोंथां
मागो फोरबोनि सायाव औ।
अ।
नोंथाङा एसे मिथिगौना ओरैनो मागो फोरबोनि बागै
जोंथ' बर' माहारिनि नालाय मोन्थि एसे एसे मोनथिगौ आरो औ मागो होनब्लाथ जोंनाबो औ
औ औ दे मा माबोरैहाय माने मागो फोरबोखौ फालियो नोंसोरनि
औ जों जोंनि ओनसोलाव ना औ बिब्दिनो मागो मा गो होनब्लाथ जोंनि बे गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे दोरोङारि फोरबो आरो
उम औ
बेखौ माने जोङो जेब्ला माइ फिथाइफोरा मोननानै हाखांजोबगोन अब्ला बेनि रंजानायाव जों बेखौ खुंनाय जायो आरो
उम उम औ
जे जानाय लोंनायनि फोरबो होननानैबो बुंनो हायो आरो जोङो
औ
औ मागोआवथ बिब्दिनो जोंनिया मागो मागोआथ जोंना से से माग बेयावथ' जोंना से माग निफ्रा गनाय जायोना?
औ औ।
औ नाथाय जोंनिया ओ बेयाव जे दलफार जानाय दङना खाना जानाय
अ अ
जों बेखौ माने ओ ओ साउन पुस पुस दाननि जों माने ओ जेरैबायदि आं नोंथांनाव बिदिन्थि महरै होनोसै आरो
अ अ
जोंनिया माने समफोर समफोर जोंनिया मागोनि से खालार जागोन ना
अ
दा जोंनिया दिनै बायदि दिनाव जोंनिया बेयाव दलफार जानाय जायो आरो खाना जानाय जायो
खाना जानाय जायो अ अ
बे खालिनो जोंनिया दिनैनि फुङावनो आरो
ओम ओम
फुङावनो जोंनिया ओ जेरैबायदि मा मा फिथा सावगोन बेखौ जोङो लाहार फाहार खालामनाय जायो आरो जेरैबायदि नों माथानि जागोन ना माइब्रानि जागोन बे बिखौ जोङो ओ सोमना दोनग्रोयो आरो माइरंखौ अ फुङाव सोमनानै जोङो दा दाबायदि मोनाबिलिबा जों बेखौ दिखांसै आरो
आ
ओ दिखांनानै जोङो दैखौ सर होनो दोनथयो आरो ओ बे माइरंनि दैया
औ
औ बेनि उनाव जोङो बेखौ देनाय जायो आरो
उम उम
बेखौ उवालावबो देनो हायो आरो दिंखि
दे औ नोंसोरनिखै माया दं बांसिन न औवाला दंना देंखिया
बे दिंखियावनो देनाय जायो आरो
अ अ
जोङो दिंखियाव देना लानोसै देनानै जोङो दिनै हरनिफ्राय जों बेखौ सावखायो आरो
आतसा
औ सावनाय आरो जोंनिया बे बरनियाव मोनसे नेम दङना जोंनि माहा
अ औ
जोङो माने जोंनि नखरनि जेनबा सोरबा बिगोमाया थैयोब्ला आरो
औ
फैयोब्ला जों बेनो गोथिसि बावनाय होननानैबो दङ ना?
उम उम औ
मोनथि दंना गैया बिदि जोंनियाव दङ माने
जों जोंनियावबो दङ दंनाया बिदि निफ्राय आरो बे बेलागुर सावनाया नोंसि नोंसिनिया नोंसिनिजों जों दङ ना अ अ अ
दिनै बे फिथाखौ सावगोन ना
औ औ
बे फिथा सावनायाव जों माने जानायनि सिगां आरो
औ
नि सिगां बे जोंनिया गोथै सि बावनायनाय थायोना आ बेखौ सावग्रोनाय जायो आरो बेयाव जोङो माने जेबो लगाया बेहाय जोङो दै दैजों बे फिथा गुन्दैजोंसो लगायनाय जायो
औ
बेयाव जोङो सिबिं बा बिदिनो सिनि तिनि जेबो होआ आरो
औ
बिब्दिनो आरो दिनैनि बे जानाय लोंनाया थांबाय आरो अखानायै ओ पुस्तानि जोबथा जोबथा सानाव जोंनिया बेलागुर सावनाय जायो आरो जोंनिया माने से खालाराव सावा आरो। औ।
से खालाराव सावा ना अ।
बेदाया जोबथा दा जोब
ओय जोंनाबो बेदियानो एनिफ्राय मा मा फिथा मा मा जातनि फिथा सावो ओरैनो नोंसिनि ओनसोलखै
अ जोंनियाथ बिदिनो जोंनिया लावदुम फिथा थाबाय थावनि फिथा थाबाय एन्थाब फिथा पिं लारु आर रो नालेंखर नारु मरि लारु
औ आरो सौराय सौराय जे होनो बेखौबो सङोना एवोना
एवो दे बेखौबो
आरो बिब बिदिनो जोंनिया बे बेखालिनो जोंनिया गोथैसिखौबो जों बेलागुर सावखालिनो जोंनिया ओ बावनाय जायो आरो
उम
ओमफ्राय बेनि उनावथ' से खालार फैबाय जोंना मागोनि से खालार देखालिब बो जोङो ओ फुंनि समावनो सिखारनानै दुगैस्रां लोबस्रां न बांफोरखौ साखोन सिखोन खालामनानै बिदिनो जोङो जोंनि थानसालियाव साथ जायो आरो गोदान बोसोर महरै
आत्सा औ-औ
गोबां माने गोसोनि साननाय बा लुबैनायफोरखौ जोंङो लानानै आरो आरो आं माने बिब्दिनो जोंनिया गेदेरखौ मान होननाय उन्दैखौ अननाय होननाया बेजों से खालार खालिनो जोंनि ओनसोलाव ओ खालामनाय जायो आरो।
अ बैसागु बायसानो एसे जायो मानेना बैसागु बायसानो अ अ
नोंथांमोननि जों माबोरै बे मा ओनसोला एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ जोंनियावबो बेबायदिनो जायो। अ जेने बा पुस दाननि जोबथा जोंनियाबो बेहायनो बेलागुरखौ सावो। फुंङाव सिखारनानै दुगैखांनानै बेनिफ्राय ओ बेनि उनाव फिथाफोरखौ सावो जोंनाबो बेबायसानो थावनि दा बेनिफ्राय एन्थाब लावदुम बेफोरखौनो सावो। एनिफ्राय नारें खल लालु लारु बा सिबिंनि लारुफोर बानायो। सौराय एवनाय बेनिफ्राय ओ बिदिनो जोंनाबो मान होनाय थायो बेनिफ्राय गोथैनो बावनायाबो थायो। जोंनाबो एखेफ्रामानो इफोरो ओमफ्राय बि बिदिनो आलासिफोर जानो लिंहरो आलासि जानायफोरखो।
औ औ आलासिथ' फैयो।
उम उम इनिफाय, खायसे खायसेया इदिनो खानाबो जायो।
औ औ जरि नांनानै औ।
औ औ बेबायसानो जायो जोंनाबो
अ नोंथाङा औ दे बुंलाय। बुंलाय
औ औ माने नोंथाङा फिथा सावना ओमफ्राय रोंगौ ना सावनो
औ औ रोंगौ सावनो
माबे माबे मोनसे फिथाखौ सावना मोजांसिन मोनो ओरैनो,
आंथ बांसिनानो आंङो थावनि आरो एन्थावनि फिथाखौ सावो आरो।
अ अ
मोनसे फिथाखौ आं सावनाय जायो बेखौ माने ओ बेखौ माथ नि माथानि गुन्दै एसे आरो माइब्रानि एसे होनानै
औ
गुर मेथाइ होनानै बेहाय बिखौ आरो थावदो सावनाय जायो आरो बे खौ माने जोंनि बे खुगायारि रावजों बेखौनो जों मालपुवा सावनाय बिदि बुंनाय जायो आरो।
अ मालपुवा सावनाय उम गोदै जायो एसे।
औ गोदै जायो बेयो। बे गुर मेथाय होनो जायोना?
उम उम औ औ। जोंनिखै बारा बानाया बिदिखौ थेवबो मोनजाफेरदोंमोन आं मोनजाफेरनाया
ओ
ओरैनो नारेखलजो एनथाब बानायो ना नोंसिनिया?
औ बानायो बानायो
खलनि एन्थाबखौ जेनेबा जानानै मोजांसिन मोनो आङो।
औ नोंथाङा बेनि बानायनायनि आदब खौ मोनथिनो ओ खोन्थानो हागोन नामा मोनथियोब्ला?
मानेखि नारेखलनि फि
नालेंखरनि एनथाब लारु अ। बानायनायखौ
उम मोनथियो माने मोजाङै मोनथिथाराबाबो मोनथियो जेनेबा नारेखलखो सुटकि जोबना लानांगोन ओरै बे सुतकिग्रा थाखायोना आइजें औ औ औ बेहाय माने फिसा फि पिसा बानायनाय जोंनिया सुटकिनाय होनो आरो। जोंनि खैजाय इदि सुटकि जोबना लागोन इनिफ्राय नारेखलाव एसे सि सिनि होजायो
औ बेखौ माने एवनायाव होयोना एवालासि होयो सिनिखौ
सिनिखौ डाइरेक्ट होयो जोंनिया
ओ
ओ माने एवालासिनो होयो आरो एवालासिनो होयो उम फ्राय सोरबा सोरबा एव नानबो होयो गावबा गावनि गावबा गावनि बाथ्रा जाबाय इयो।
औ
बेनिफ्राय माइब्रा माइरंखो बिदिनो मोजाङै देना लाना जाहाज। जाहा उवालआवनो देयो दिंखि गैया जाहा। बेनिफ्राय देना लाना ओ बिदिनो बे मा होनो बेख खौ जेराव जि एवो सारायखौ हानि हानि बानायनाय जायोना इखौ नोंसिनिया मा होनोबा?
ओ जोंनियाथ माने हानियाव सावनाय जाया आरो जोङो बे साराय आरो टावा जे थायो बेयाव
अ अ एनथाब खौबो बेयावसो बानायो। साव अ ए ए जोंनिया बे हानि बानायनाय आयजेङावनो सावो। आं मुंखौ गोसोआव फैयाखै मोजायै
औ औ
बेयाव ए माइरं माइब्रानि माइरं गुन्दै ओरै होनानै जेनबा गथाहै ग थाय ओरै होनानै एनिफ्राय ओम बे नारेखलनि नारेखल सुदकिनायखो बेहाय एसे एसे नांगौसेबां होनानै एनिफाय एसे दुंबाथाय बेखो बे गारबाजो ओरै थनाब फानना होसिगोन आरो
ओ अ होनब्ला नारेंखलखौ एवना लायान नोंथां?
ओ सोरबा सोरबि एवनानैबो लायो।
औ माने नोंथांमोनहानाव आरो
अ बा बेनिफ्राय गुर मेथायाइनिबो बानायो जोंया एन्थाबखौ
औ मोजां।
औ औ दा होमबा टाइमाबो समाबो जाबाय न
औ औ दे होनब्ला नोंथां
नामा अ अ दे होमबा थाबाय